खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ दा समाव?
आङोथ' नै दायो ओरैनो ओ जिरायनानैसो दंथयो नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथाङा फ्रिबा मोनसे आयदानि सायाव फरायनो हागोन ना नोंथां?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोङो आयदाखौ बिदिब्ला जोङो दैनि सायाव लानोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
औ जोङो दै होनोब्ला जोङो फुंनिफ्रायनोो मोनाजासिम दैखौनो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जेराव जोङो दै गैयाबा जोंनि जिउआ जोङो थि मोनसे बेसेन दैया
औ
औ जेरै जो जेरै जोङो सिखार सिखारनायनिफ्रायनो मोखां सुनाय बा जि जोम सुनाय आरो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव गोबां रोखोमनि बाहायो जोङो आरो जेरै जोंनो आबाद मावनायफोरावबो गोनां थि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
औ बेफोरबायदि मुलाम्फा होयो बा ओ आबादफोरनि सायावहाय बुंनो थाङोबा अबावबा आबादावहाय खहा खालामो दैया ओरैनोथ' दैया जोंखौ खहा खालामा मानो होनोबा जोंनो दैखौ जोबोद गोनां थि जायो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरावहाय गोबां दैनि थाखायनो जोङो थांना थानाय थांनानै थादोंबो बुंजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायगोन नामा?
औ ओ जोंनियाथ' दै होनना बुङोब्ला माने जोंनि थाखाय जिब जुनारफोरनि थाखायल' नङा बिफां लाइफां बा जोंनि बुहुमनि थाखायनो माने दैया जोबोद गोनांथार आरो ना। ओं जुदिहाय जोंनियावहाय दै थायाब्ला माने जोंनि जोंनि सोलेरावबो माने ए थाम ब्रै बा ब्रै बाहागोआव माने थाम बाहागोआनो माने जोंना दै थायो आरो जोंनि जा बुहुम बेयाव माने थाम बाहागो गोआव थाम बाहागोआनो माने जोंना थामजौ खोन्दोआनो माने जोंनिया दै दंखायो आरोना जायनि थाखाय माने बुहुमा जोंनिया अराय सिदोम बा साननानै ला ओ सोमखोर समायनाय थायो आरो जुदिहाय जोंनियाव माने दैया जु बिदि जोबनानै थाङोब्ला माने जोंनि बुहुमा माने रानस्राव जालांजोबगोन आरोना नोंथां ओ आरो जोंनिया दङ जोङो जों दैखौ बाहायनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो ओ सोरांनायनिफ्राय लानानै जोङो उन्दुजासिमावहाय जोङो दै खौनो बाहायनाय जायो जेरै माखासे जोङो दै गैयाब्ला माने जोङो बेमार आजारफ्राबो जोंनिया बांसिन जालांनो हमो जेरै जोङो माखासे जानाय जामु आदारफोर संनायनि थाखाय फ्राय लायोब्ला जोङो ओ बेफोरखौ जोङो दै मोजां फोरजों जोङो सुनांगौ गोनां जायो नङाब्ला जा जामु आदारफोर नैफ्राव माने माखासे बेक्टेरिया बा ओ सिनाय मोनै माखासे ओ माबा फ्रा जि ओ जोंनि जा खहा खालामग्रा बेक्टेरियाफोर नैफोरो माने थायोब्ला माने जोंनिया देहायाव थांफायोब्ला माने ओ जोङो बेमार जायो आरोना नोंथां आरो जोंनिया दङ ओंखाम संनायनियिवबो जोङो दैफोरखौ गैयाब्ला जोंनिया ओंखामफ्राबो जोंनिया मोना ओंख्रि संनाय फ्रावबो जोङो दै गैयाब्ला जोंनिया ओंख्रिफ्राबो मोना बेबायदि जायो आरो आरो जोङो ओ गानग्रा जोमग्रा सुनायफोरखौबो जोङो दै गैयाब्ला जोङो सुनो हाया जायो। ओ आरो जोङो ओ ओ लोंनाया जोङो माने दैखौहाय जोङो खमैबो दिनावहाय माने ओ गेदेर गोलावफोर बा साइन्टिस्टफोर बुंनाय बायदिब्ला जों माने थाम बा ब्रै लिटार बा लिटार नैबेसिमखौ जोङो दिनावहाय लोंनांगौ आरो ना जेसे हायो माने दैखौ लोंनांगौ आरो जोङो ओ जोंनिया माखासे आरो दैखौ जोङो माने माबायदिहाय लोंनांगौ जोङो दडाइरेक्ट फिल्टारनिफ्राय जोङो सरनानै जोङो माने लोङोब्लाबो माने माखासे बेवहाय बेक्टेरियाफोर थाफायो आरोना नोंथां।
औ।
ओ जेरै जोङो माने दैखौहाय ओ सरना लाबोनानै माने ओ अरावहाय गोदौ ग्लब ग्लब गोदौजासे जोङो माने फुदुंनानै दोननांगौ आरो ना नोंथां होमबानिया माने जोंनिया जा बेक्ट टेरिया बा जिउसाफोर माने दैनि सिङाव थायो। जोंथ' मेगनजों नुनो मोना बेफोरखौ नैबेफोरो माने बेफोरबायदि ओ गोदौजासे फुदुङोब्ला माने दैयावहाय बेफोरो बेक्टेरियाफ्रा थैयो आर ना अब्ला माने जोङो अब्लासो माने बे दैया लोंजानाय बायदि जाहैयो आरो ओमफ्राय नों बेखौहाय गुसु खालामना लोंनोब्लाबो नोङो गु खालामना दोननो हाबाय आरो ना अब्लाबो माने जोङो दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ
फ्रायसो माने जोङो लोंनांगौ होननानै बुङो आरोना जेनेबा बा मिथिनानै मोनो जों बेबायदि खालामनांगौ होननानै।
औ औ।
औ आरो जोंनियाहाय
आरो
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ जोङो दैखौ लों ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ साब बेफोरबायदिनो सफ सिखोन खालामनानै लोंनांगौ जायो नङा होमबा? जेरै जोङो खायफा खायफानि गामियावहाय बेफोरबायदिनो आइरन गैयि दैबो मोनो। जोंनि ओनसोलावथ' खोब आइरन गोनां दै आरो। ओ फिनथारखौ जोङ ओ खनसेल' फिनथार खालामबा जानाय नङा जोङो मोननै मोनथाम फिलटार खालामबासो जोंनि दैया लोंजायो आरो।
औ औ।
औ। आरो खायफा खायफानि दैया ओरैबायदि थायो जेराव संख्रि होनाय बायदि गोबाब थायो आरो खायफा खायफानि गामियावहाय बे खायफा खायफानि ओनसोलाव दैखौ माने सोलाय सोलाय जोङो ओ टेक्स ओ बेफोरबायदिनो सोलाय सोलाय नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ आं थांदों थारिखखौनो बुंदों।
ओ खायफाफोरनि गामियावहाय दैया गोबां साफा आइरन गैयि बेफोरबायदि मोनो। ओ सराबाबो लोंजायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियावहाय बेफोरबायदि दैखौ जोङो मोननो थांनायखौ जोङो नुनो मोना मानो होनोबा गोबां आइरन दङ। ओ खनसे सरखांबा आरो मोनसे सरफिननानैसो लोंजायो, आरो जोङो दैखौ नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों औ बेफोरबायदिनो जोङो दै गुदुं खालामनानै लोङोबा गावनि थाखायनो मोजां। आरो दैखौ जोङो सफ सिखोन खालामनानै लोंबा गावनि थाखायनो मोजां नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो दैजों गाज्रि बुस्थु मोनजाफायोबा जोंनि बे ओ जोंनि देहायाव बेमार आजार जानायखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
औ।
ओ जोंनिया आरो माखासे ओ जायो जोंनिया नुनो मोनो जोङो जोङो दैखौ माने जोङो माखासे गोबां गुबुंले खालामो आरोना जोङो। ओ नुनायाव जेरै मानसि माहारिफ्रा माने जेरै जोङो दैमाफ्राव जोङो दाखोर दाला गारो नै बेफोरबायदि खालामनानै जों माने दैमाफोरखौ गेब्रें होनाय जायो आरोना। जेरै जोङो ओ कलकारखानाफोरनिफ्राय दाखोर ओंखारनायफोरखौ जोङो लैथो बा दैमाफ्राव जोङो गारहैनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरनि जाहोनाव माने जोंना गोबां दैनि गेब्रेंनाय फैयो आरोना। जुदिहाय जोङो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि जोङो जा ओ मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो माने दाखोरफोरखौ लैथोयाव गारायनाय नुयो।
नाथाय लैथोआव गारहैनायनि उनाव मा जायो जोंनिया माखासे लैथोनि जा जिब जुनारफोर बिसोरो माने ओ थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसेयैनो जोंना माने ओ जोंनि दैयाबो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जोङो ओ नुयो माखासे जोंनि ओनसोलफोरावबो माने ओ जानाखि जोङो ओ माखासे दाखोर दालाफोर नैफोरखौ माने जोङो दैयाव गारहरनानै दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। जायनि जाहोनाव माने ओ दैयाव गारनानै जुदि दैयाबो गेब्रेङो लोगोसेैनो माने बेयो दैयाव सेवला माने बिनिफ्राय गाज्रि गेस ओंखारो बा बेफोरनिफ्रायनो जोंना थाम्फैफोरा माने सोमजियो आरोना बेफोरनिफ्रायनो दाखोरबारिनिफ्रायनो थाम्फैफोरा उजियो। नै बेेफोरबायदि जायो आरो आरो लोगोसेनो बे गेस माने बारहावाजों लोगो जाफानानै माने जोंनि हां लानायाव हाबफायो आरोना नोंथां।
औ
जायनि जाहोनाव माने जोंनियावहाय ओ माखासे बेमार फाबो जोंनियाव साफानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ आरो जोंनिया माखासे दैनि जाहोनाव जोङो माखासे मिथिंगायारि जाथाय जानायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेरै ओ दैबानाफोर सोमजियो नङा होमबा नों दैबानाफ्राबो जोंनिया ओ दैनि थाखायनो जायो नालाय नाथाय
बेखौ जोङो ओ एसेबांबो बुंनो हाया दि बे मिथिंगायारि जाथाय होननानै नाथाय बेवहाय जोंनि माखासे सुबुं माहारि फोरनिबा ब गोरोन्थि थायो आरोना जों माने ओ दैमा सेर सेरफोरावहाय माने बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गाया। जोङो दानफायोसो बेफोरनि बिफां लाइफांफोरखौ। जायनि जाहोनाव माने दैमानि हाब्रांफोरा खुरखानानै ओ जोंनि माखासे न'खरफोर बा जोंनि आबादथिलिफोर खौ बायफ्लंनानै दैबाना जानानै ओ जोंनिया माबा नुयो आरोना ओ गोबां खहा खालामो बेबायदिखौ जों जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओहम ओ जों-जों बुंनो थाङोबा ओ मानसि माहारियानो माने दैखौ जोङो गुबुंले खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ जोङो बेफोरबायदिनो दैबानाफोर ओ जा जाबाबो गोबां ओ माबा माबि गोजावबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गुबुंले जाबोनाय खौ जोङो नुनो मोनो।
दाखोर दालाफोरजों ओ गोबां बेबायदिनो गाज्रि गेस फैफायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ
ओ दैजलां समावथ' गोबां दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ अब्ला नोंथां ओ जोंनि आयदाखौ माने बेखिनियावनो दोनथ'जासिै नामा नङा जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ औ थारैनो नोंथां।
उननि समावहाय खाबु मोनोब्ला ओ रायज्लायफिननो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथांजों दैनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ औ। ओ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। औ दे जागोन दे नोंथां औ।